हेलौ नों
खोनादोंना नोंथां
औ हेलौ नोंथां
औ नोंथां खोनादों ना
औ खोनादों नोंथाङा मा खालामदों दायो
आंङो नोंथाङो दासो ओंखाम जाखांनानै जिरायना दं दसे
अ मा ओंख्रि जाखो सलनोंथां
आंना ओंख्रियानो जाबाय मिरामिसोमोन औ ओ आलु फाजा दा ओमफ्रायहाय ओम ओरैनो मिरामिस बाथोन बाला ओमफाय दालि
अ
नोंथाङालाय मा खालामदों नोंथां
नै आंबो ओरैनो दं नोंथां माने नोंथां खौ आं कल खालामनायनि जाहोनानो जादों नोंथांजों आं माने मोनसे आयदा एबा टपिकनि सायावसो रायज्लायनो होननानै कल खालामदोंमोन
अ नोंथां
दायो नोंथाङाबोथ फ्रिबा जेबो खालामाखैब्ला अब्ला नोंथां मोनसे आयदानि सायाव रायज्लायनोसै नामा जों सानैजों
अ नोंथां नोंथाङा फ्रिबालाय आंबो फ्रिमोन सानैजों सावरायलायनो हागौमोन मोनसे आयदानि थाखाय सावरायनो फन हरदोंमोनबालाय नोंथांङा
औ औ आयदाया जाहैबाय औ आयदाया जाहैबाय जोंहानो बे जोंनिनो बे थाग्रा जायगा जायखौ जोंङो बुहुम होननानै मिथियो बेनि बागैसो एसे सावरायनो होननानै सानदोंमोन नोंथां नोंथाङा दायो मा बुंनो सानो
अ बेथ जोबोद मोजां आयदा नोंथां नों बुहुम होननायाथ
औ
जोंनि बुहुमावथ' गोबां जिब जु जुनार, बिफां-लाइफां, दंफां दाउसेन-दाउला जिब-जुनार थायोना नोंथां।
औ थायो नोंथां।
बेफोरनि अनगायै जोङो मानसिफोर मानसिफोराबो थ जोङो बेयावनो थायो बुहुमावनो।
औ।
ओहोम ओमफाय जोंनि बुहुमाथ' उम सेभेेनटि वान पारसेन्ट उम दै गोजा बेखौ जोङो मेनला डिभाइद खालामनो हायो ओ दैमा होन, दैसा होन इदिनो गोबां साग गरबो नुनो मोनो।
नंगौ नोंथां।
उम उम ओहोम आरो ओहोम ओहोम आरो गोबां माबा दं ओ हाजो हाला दङ
औ।
जोंनि बुहुमावहाय।
नोंथांनि बुंनाया थ' गासैबो सैथोआनो।
औ औ।
औ।
जोंनि बुहुमाहाय गोबां गेसबो दं ओ अक्सिजेन बुङो बेखौ जों कार्बन डाइ अक्साइदबो बुङो जिहेतु जों हां लायो ज जों बारजों बेखौ जोङो अक्सिजेन होननानैथ‍' बयबो मिथिखायो दा बे गैयाबाथ' जिब-जुनार दंफां लाइफां बा जों मानसिफोरानो उम थांना थानो हानायनि आसा गैया
औ औ नंगौ नोंथां।
बे अक्सिजेनाबो दंफां-लाइफांनिफ्राय फैयो, हाग्रानिफ्राय फैयो दैनिफ्रायबो एसे एनैयानो फैयो।
औ‌
आहाम आरो आरो जोंनो ओहोम थानोनो थाखाय ओ जे जों बे बुहुमाव थायोना बे बुहुमाव जोंनो सान्दुं होननाय बुस्थुखौ नांथारगौ सान्दुं एबा सान होनो जों इंलिसनि बेयो बु हुद गोनां जों मान सिनि थाखायबो बुहुत गोनां दंफां लाइफांनि थाखायबो जोबोद गोनां बे नङाबा ओ बे नङाबा बुहुमा जोंना खोमसि जाबाय थागोन सब्बिस घन्टा
औ नंगौ नोंथां
मा होन सान होननायखायसो जोङो सान्दुंखौ नुनो मोनो नालाय
औ
स्रां जायो बेनि थाखायसो बे गैयाब्लाथ' जोंनि मानसिफ्रा दुरबल जाजोब गोन बेमार जाजोबगोन दंफां लाइफांफोराबो थैजोबगोन
औ नंगौ नोंथां
आरो बिदिनो गोबां दं नोंथां दा नोंथाङाबो एसे मिनथिनो हायो खोमा एसे खोन्थालायदो खोमा नोंथां
औ हागोन नोंथां बुहुमाथ' जाहैबाय जोंनि सोरगिदिं मिथिंगा एबा दैमा दैसा हाजो हाला बिफां लाइफांफोरजों बुंफबनाय मोनसे जोंनिनो थाग्रा खुलि नङा होमबा नोंथां
ओम
जेराव जों गोदो गो दायनिफ्रायनो दंबोयो
औ दङ नोंथां
बुहुमावनो जोङो जोंनिनो नांगौ जानाय गोबां रोखोमनि बायदि बायदि मुवा बेसादफोरखौ जों मोननो हायो नङा होमबा जायनि जाउनाव जोंनि थांना थानाय लामाया मोजाङै थायो आरो जों बुहुमाव नुनो मोनो जि गोबां गिदिर गिदिर दैमा दैसा एबा लैथो लैथोमाफोर जों बेफोरखौनो बुहुमाव नुनो मोनो
औ नोंथां औ
बुहुमनिनो बायदि बायदि एबा दाब दाब जायगायाव जों नुनो मोनो जे बुहुमा बुहुमा माबायदि समायना रमायना एबा बुहुमाव माबायदि समायना रमायना गाबफोरजों बुंफबनाय बिफां लाइफांफोरखौ जों बुहुमाव नुनो मोनो
औ नोंथां
आरो बुहुमनि एबा गुबुन गुबुन जायगाया गोबां रोखोमनि दैफोरजों बुंफबना थानाय आरो बरफफोरबायदि मुवाफोरजों जोंनि बुहुमा बुं हम। थानाय
औ नंगौ नोंथां।
बुहुमावनो जोंनि थाखाय, नांगौ जानाय गोबां रोखोमनि जों बिफां लाइफां मोनो। जायनि दारैनो जोङो थांनानै थायो जेरै बिफां लाइफांफ्रा जोंनो अक्सिजेन होयो। जायखौ जों लानानै थांनानै थायो आरो।
औ नंगौ नोंथां।
जोंबो बेफोरखौ लानानै, जोंबो बायदि रोखोमनि मुवा बेसाद जानाय लोंनाय। थाग्रा खुलि फोरफोरखौ जों बुहुमावनो नुनो मोनो। बुहुमानो मोनसे जाहैबाय, समायना रमायना सुबुंफोरनि एबा गासैनिबो मिथिंगायारियाव मोननाय मुवा बेसाद जिब जुनारफोरनि थाग्रा खुलि जों बुहुमावहाय बायदि बायदि रोखोमनि जों जिब जुनारबो नुनो मोनो। नङाहोमबा नोंथां? जों जाहैबाय बुहुमफोरावनो जोंनिजों जोंजोंनो थाफाग्रा, एबा जोंनि सोरगिदिं थानाय हाजो एबा हायेन ओनसोलफोराव जों नुनो मोनो। जे बायदि बायदि जिब जुनार जेरै जों होनगोन मोसौ गराइ मैदेर बायदि रोखोमनि जों जिब जुनार माने बुहुमाव जों नुनो मोनो
औ मोनो नोंथां मोनो।
आरो जोंहाथ' जेरै, गोबां रोखोमनि जों गिदिर गिदिर लैथो लैथोमाफोरबो नुनो मोनो बुहुमावहाय।
मोनो नोंथाङा मोनो।
लैथो लैथोमायाव जोङो बेरायहैनोबो हायो। गिदिर गिदिर नावफोराव गाखोनानै जोङो लैथो लैथोमायाव एबा लैथो लैथोमानि गेजेरजोंनो। जों गुबुन दाबसे हादोरफ्राव थांनो हायो।
हायो दा औ दा नोंथाङा लैथो लैथो मा होननो हाय आङो फंनैसे। राव गोसोआव फैदोंमोन नोंथाङ।
औ औ दे बुंना होलाय नोंथां मा राव बे ।
लैथो लैथोमाथ' गोबां जिब गोबां माबा थायो ओ दैयाव थाग्रा जन्थु थायो। बे जन्थुफोरानो जाबाय आं मोनसे नाम बुंना होनसै ओ जोंङो थ जोंनि खुगाजों माबा होनो ना होनो
औ औ
ओरै दैनि दाय होनो इंलिसनि सि हर्स होनो बिदिनो गोबां दं ओ खांख्राइबो थायो आरो आरो थाम्फैआबोथ दैफोरावनो बिदै दैलाबायो बिदिनो गोबां माने बे दैमा दै दै दैसा दैमा गोबां जिब जुन्थुनि माने न बायदि जायो बे दैमाया
औ औ
दैमायाव जिथु ना थायो बे जों नाखौ जोंङो मानसिफोरा जानो हायो । ओमफ्रायो थ जोबोद गोथावबो जायो मानसिफोराबो सब मानसिफोरानो माने सब नंङाब्लाबो ओम बां सिनानो नाखौ जा नो मोजां मोनो। गोबां रोखोमनि नाबो मोननो हायो जोंनियाव। बेयावनो फिसाबो दं गिदिरबो दं गोलाव गोलाव दाब्ला दाब्ला बु गोबां रोखोमनि ना दं नास्राय दं गोरि दं बेखौ जोंङो जानानै थांना थानो हायो। बेयो जोंनि बुहुमनिफ्रायनो फैखानाय माने थाखानाय बुहुमावनो थाखानाय बुस्थु एबा जिब जुनार होनो जों दा नोंथाङाबोथ मिथिदों जानो हागौ । बे आंङो ना सा होननायखाय
औ।
आरो बेल‌ नंङा ओ गोबां रोखोमनि माबा मोनो ओ फिथाइ सामथायाइनि दंफां लाइफांबो मोनो जोंनि बुहुमाव। माने मोनो माने थाखायो माने । माने ओरै बुहुमाथ गासिबनोबो न नालाय बिदिनो जोंङो गोबां रोखोमनि फिथाइ सामथाय नुनो मोनो जेरै आफेल जाबाय थाइजौ जाबाय खान्थाल जाबाय आरो आनारस जाबाय । गोबां दंबायो फिथाइ सामथाइ जों जाग्रा।
औ नंगौ नोंथां।
फिथाइ सामथायल नंङा नोंथां गोबां गो बां मुलिबो जोङो नायनो मोनो जोंनि बुहुमाव माने नुनो मोनो जोंनि बुहुमाव थाखानाय माने ओ बे मुलिफोरानो जाहैबाय ओ हाग्रा हाग्राफोरनिफ्राय लानाय ओ जिथु आयुरबेदिक होनो। जेरै निम जाहैबाय थुलसि जाहैबाय आरो गोबां दंफां लाइफां दं बेखौ जोङो मुलि बाय दि बाहायनो हायो।
औ नंगौ नोंथां औ नोंथांनि बे गासैबो बां बुंनाय बाथ्राफ्राथ' सैथोआनो आरो आं बुंनो सानोदि बुहुमावनो गोबां दाब दाब जायगाफोराव गोबां हादर फोर दं नङा होमबा नोंथां?
औ दं नोंथां।
गोबां खौथि खौथि सुबुंफोरजों बुहुमा बुंफबनानै थानाय एबा खौथि खौथि जिब जुनार फोरजों बुहुमा बुंफबनानै थानाय जोंथ' बेखौ बुंनानैथ' जों फोजोब नो हानाय नङा।
हाया नोंथां।
बुहुमावनो नों खौथि खौथि सुबुंफोरनि गेजेराव जोंबो सासे सुबुं आरो खौथि खौथि सुबुंफोरनि गेजेरावथ' रावजोंबो राव सिनायलायनाया सोर बबेनि सोर बहानि जों बेखौ रावबो हमनानै मोना। बुहुमानो जोंनि थाग्रा खुलि नालाय दायो नोंथांजोंबो आं जोबोद मोजां मोनदों बुहुमनि बागै सावरायनानै। जायो नोंथाङा बुहुमनि बागै सावराय वरायनानै माबायदि मोन्दों नोंथां?
आं नोंथांनिफ्राय गोबां बाथ्रा खोनानानै आङो गोदान गोदान नलेजबो मोनबाय सोलोंनोबो हाबाय आं नों थांनि रावफोरनिफ्राय आङो जोबोर जोबोद ओ जथेस्थ' खिनिखौनो आङो बुजिबाय बुहुमनि सोमोन्दै ओ नों थांजों सावरायनानै। आङो बे बेखौनो बुंनो सानो आरो नोंथां। ओ जे आं बिराद गोजोननाय थाबाय नों जों दिनै सावरायनानै बु
औ औ औ बिब्दिब्ला नोंथां फनखौ एसेयावनो दोनथ'नोसै नामा?
औ नोंथां अब्ला बेयावनो दोनथ'नाय जासिगोन।
औ दे।